नों
औ खोनादों नोंथां
ओं जोंना थफिकया जिब जुनारनि ना दावसिन-दावलानि
औ
ओम बिदि अरन बारिनि आरो न'नि
औ
नोंथांनिफ्राय दायो फंनैसो बुंनाय ग्रोदो
औ जेरै जिब जुनार होनबाथ' जिब जुनाराथ' मोननै बाहागो जों राननो हायो नङा होनबा ओ न'आव फिसिनाय आरो न'आव फिसियै जेरैहाय हाग्रायाव थानाय बो दं आरो न'याव फिसिनाया बेलेग जेरै हाग हाग्रायाव थानाय होनबा जोङो मोसा मुफुर ओ मैदेर मै बायदिफोरखौ जोङो बुंनो हायो थिग बेबायदिनो दाउफोरखौबो जेरैहाय दाउराइ ओ सेसा बायदिखौ जोङो हाग्रायाव थानायाव गोलैयो बेफोरो। आरो जेनेबा जोङो न'आव फिसिनाय होनबाथाय जोङो मोसौ बोरमा आरो दाउ बेबायदिनो हांसो ना बायदिफोरखौ जोङो न'आव फिसियो। थिग बेबायदिनो आ जेरैहाय आरो बेबायदिनो जेरै बेफोरखौ जोङो ओ न'आव फिसिनाय होनबाथाय आरोबाव गोबां खिनि दं जेरैहाय ओ जोङो ओ सैमा आरो ओ मावजि बायदिफोरखौबो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा औ औ बेबायदिनो ओ आरो बेफोरबायदि जेरैहाय ओ जिब जुनारफोरखौ फिसिनानैबो जोङो गोबां रोखोमनि हेफाजाबबो मोनो रां खामायनायनिबो हेफाजाब मोनो। आरो आबाद मावनायावबो गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोननायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनबा? आरो जोंनि औ नंगौ जेरैहाय जोङो ओ मसौ मसौजों जोङो आबाद गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ जोङो मावनो हायो। आरो बेबायदिनो जेरै गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि आ सुबुंफोरखौ जोङो आबाद मावनानै फैनायखौ नुनो मोन्दों नङा होनबा?
उम।
औ औ नंगौ थिग बेबायदिनो औ औ खम जालांबाय आरो बेबायदिनो जेरै हाय जोङो ओ न'आव फिसिनाय आरो बाव दंबावो जोंनि गेजेराव जेरैहाय दाउ आरो बोरमा हांसो बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां औ अमा बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां रोखोमनि ओ रां खामायनाय खौ नुनो मोनदों नङा होनबा औ औ नंगौ आरो बि बेफोरनि फ्रायबो जोङो गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोनदों आरोना रां खामायनायाव। आरो न'आवहाय जेरै आलासि दुमसि फैबाबो जेरैहाय ओ ओ माने बजार ओ गलाफोराव थांलाय लायनो दरखार गैया जोंहा न'आवनो बेफोर बायदि जेरैहाय दाउफोर हांसोफोर गासैबो थाखायो नङा होनबा? आरो बियो दानिनो नङा जोंनि गोदोनिफ्रायनो बेबायदि माने अ जिब जुनादफोरखौ न'आव फिसिनाय हुदा दं। आरो थिग बेदि बिदिनो ओ आबाद मावनायावबो जेरैबायदि आं दसे सिगाव बुंलांबाय आबाद मावनायावबो जेरैहाय मसौ मसौजों आबाद मावनायखो जों नुनो मोनोमोन आरो थिग बेबायदिनो जेरैहाय आ गोदोहाय बांसिन नुयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर बायदि बांसिन मस'जों औ औ जोब लांनो हमबाय मानो होनबा दानि ओ सुबुंफोरनि गेजेराव जेरैहाय समनि बो जोबोद माने सम होनो हायि जालांदों। बिनिखायनो माने आबाद मावनायफोरखौबो माने जोङो थाबैनो माने टेक्टर बायदि फोरखौ बाहायनानि माने औ औ औ ओइ फोरखो माने थाबैनो माने आबादफोरखौ मावनानै फोजोबनायखो जों नुनो मोनो आरोना। मानो होनबा ग मस'जोंबाथ' जोबोद ओ गोबावखिनि सम नांगौ जायो। नङा होनबा?
उम नोंगौ नों
औ बेनिखायनो आरो बेबायदिनो ओ जिब जुन जेरैहाय गोदोथ' बेबायदि जेरै माव जि सैमा बायदिफोरखौ जोङो आ न'आव ओरैनो माने फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दायो बि फोरनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि फालांगि मावनायखो जोङो नोनो मोनो। नङा होनबा? जेरैहाय ओ मस स ओम सरि ओम मावजि आरो ओ सैमा बायदिफोरखौबो जोङो फिसिनानै ओ माने गोबां रोखोमनि जेरैहाय ओ मावजिफोरनि गेजेरावबो गोबां रोखोमनि मावजिफोर दं आरो सै सैमाफोरनि गेजेरावबो थिग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सैमाफोर खौ जोङो नोनो मोनो आरो बेफोरखो-बेफोरखौ माने जोङो फालांगि खालामनाय आरोना रां खामायनाय बा रां आरजिनायखौ जोङो नोनो मोनो। आरो दाउफोरनि बेलायावबो जेरैहाय ओ दाउ बाथ-बाथ' आरो बेबिदिनो दाउ मैना बायदि फोरखोबो जोङो न'वावनो फिसिनायखौ जों नोनो मोनो। नङा होनबा? ओमबा नोंथाङाबो एसे जिब जुनादनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जागोन दे उम। जेरै अरन बारिनि जुनार।
औ औ।
जों बयबो मिनथियो जुनार बेबायदि हाग्रायाव थायो आरो बिथांमोना मा बिसोरो मा खालामो हाग्रान उम फिसा फिसा गावनिफ्राय उन्दैसिनि खौ मा खालामनानै जायो होसो होसो बुथारनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। नङास
औ औ नोंगौ नोंथां।
दै मोसा मुफुर उम जेरै मैदेरा हाग्रानि मैदेरा थालेद जायो ओ न'नि
औ औ। औ जोङो जोङो जेरैहाय ओ गोदो औ नंगौ नोंथां। गोदो जेरैहाय जोङो मैदेरफोरखौबो ओ फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन। नङा होनबा? औ औ। दा दायोथ' नुनो मोनलिया जोङो मैदेर फिसिनायखो। नाथाय जोङो गोदो जेरै मैदेर आरो गराइ बायदिफोरखौबो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन। नङा होनबा नोंथां?
उम उम थांगोन जेब्ला जों रोखोम रोखोमनि जिब जुनारखौबो नुयो आरो जेनेबा उम।
औ नोंगौ। जेरैहाय जोङो गराइफोरखौ दाबो नुयो होनबाबो माने एसे खम बिबांनिखो नुनो मोनो नाथाय गोदोहाय माने जायनि न'खा न'खराव माने दोहोन दोहोन दौलद गोनां माने माहाजोन बिथांमोननि न'वाव जोङो मैदेर फिसि सिनायखौ नुनो मोनोमोन। नङा होनबा? बेबायदिनो औ औ नंगौ बेबायदिनो जोङो मुख्रा मु ख्राखौबो जोंनो फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन। नङा होनबा? आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा दासो बुंलांनाय बायदि आ अरनबारिफोराव जोङो गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो मोनो। औ नंगौ आरो जोंनि गेज जेराव बेबायदि गोदोद गोदोर अर-अरनबारिफोर दं जेरै काजिरङा नेसनेल पाक नङा होनबा? मानास नेसनेल पार्क बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गिदिद गिदिद ओ नेसनेल पाकफोर जोंनि गेजेराव दं आरो बेफोराव जोङो गोबां रोखोमनि औ सिरियाखाना बे बेबायदिनो जोङो जिब जुनारफोरखौ बेफोराव नुनो मोनो। आरो बियो जोंनि जोबोद गोग्गाथावबो मोनसे। नङा होनबा?
नोंगौ ओं।
औ
उम गान्दा आसामनि गान्दा
औ थरसे गं थानाय गान्दाया जेरैहाय औ आरो जेथ जेरैहाय दावराइ दावराइयाबो जोंनि जेरैहाय औ।
दाउसिन दाउला थायोबासो जोंहा मिथिंगायाबो समायो ना।
औ नंगौ नोंथां। जेरैहाय हारिमायारि दाउ नङा होनबा दावरायआ?
औ
औ थिग बेबायदिनो ओ जेरैहाय थरसे गं थानाय गान्दानि था थाखायबो जोंनि आसाम ओ आसामा औ मुंदांखा। थिग बेबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि दाउ फोर दं मोसा द मै आ मैदेर दंबावो आरो जेरैहाय गान्दा मुख्रा गोबां रोखोमनि दाउफोरनि बेलायावबो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोर द दं जोंनि गेजेराव आरो थिग बेबायदिनो ओ जेरैहाय सिखिरि गोबां रोखोमनि सिखिरिफोरखौबो जों मोननो थाङो बेफोराव। नङा होनबा नोंथां?
उम नोंगौ उम।
औ आरोबाव नोंथाङा माबाफोर फोरमाय बावनोबा नोंथां।
ओ रोखोम रोखोमनि दं जों दाबो सिनाय जोबाखै आरो माने। नङासै उम जास ओ माखासेखौल' जों दाबो सिनायो। ओ गोबांथार दैयाव थाग्रा, हायेनाव थाग्रा जुनादफोर दङ नङासै उम उम
बेबायदिनो ओ जेरैहाय जोङो दायो ओ दिक्सकभिरि सेनेलफोराव जोङो नुनो मोनो नङा होन बा आरो बेफोरबायदि गुबन गुबन रो रोखोमनि दाउफोरखौथ' जों नामफोरखौबो मिथिया दाबो माने बे फोरनि मुंफोरखौबो जोङो मिथिनो मोना